औ नोंथां।
अ नोंथां खोनादोंना।
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों औ गोजोन फुबिलि नोंथां।
अ' नोंथां होम्बा जोङो अ' दिनै दावबाय ओ दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै।
जागोन नोंथां जागोन।
अ जों माया मायाव दावाबायदों माबायदि माबायदि मोनदांथि जि मोन्दों बेफोरनि सायाव एसे रायलायनोसै। अ गुबुन गुबुन जायगानि थानाय जानायफोरखौ बेहायनो मिथि मिथिनो मोनगोन आर' जों दावबायनायनि गेजेरजों।
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
होमबा आं जागायग्रोनिसै नोंथां।
नों-नोंगौ नोंगौ दे जा
अ' आं दो-दावबायनाय होनब्लाथ' जोंनि बे आ-आसामाव गासै डिसटिकआवबो जिल्लायावबो आं गिदिंजोबनो मोनाखै। ओ जि एसे मोनै इदिनो। दस एग्रथा ओब्बा जिसे जिनै। टाफोराव बेरायनो मोन्दों लोगो जों ओ गुबुन हादोरावबो थांनो मोनदों। गुबुन हादोर होनबोला जोंना जोंनि खाथियावनो दं। ओ जोंनि जिल्लानि खाथियाव दं जोंना भुटान रायजो ओ भुटान हादोराव।
नोंगौ नोंथां।
गोबां खेब थांबाय।
औ नोंथां।
लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंनि ओ सा-साखाथियाव थानाय ओ अरुणाचल रायजोआवबो आं दावबायहैबाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
अ अ बुंनो थांबाथ' आं मोननै बे मो-मोननै जायगायाव आं जि दावबायदो गोबां मोजां नांदों। बेनि मानसिफोरा जोबोर मोजां अनसुला गोजा अ' जेसांखिनि आं नायबाय मानसि फोरा जोबोर ओनसुला आं गिबि गिबि थांदों भुटानाव। बेरायनो अ भुटानाव बेराय थानाव ओ ओरैबायदि नांदों बेहाय ओरैबायदि बुंनो थाङोब्ला साफाथार जायगाया गोबां साफ बेहाय जेबो गुबुंले गैया। कार्बन फि कार्बन फ्रि हादोर बुंनाय जायो भुटानखौ आर' बेनि मानसिफोरा एकदम लोगोआरि मानसि। रावखौबो जेबो जि राव बाहाया। माबा हामा बयदोबो लोगो बायदि अनो गावनि ननि बायदि जों जोंनि ओ भारत हादरनि सुबुंफोर थांबोला बिसोरो अनो। जोबोर अनसुला टाननि सुबुंफोरा
नोंगौ नोंथां नंगौ
अ बे-बेवहाय थांबो ब्ला अ नों बुंनोफ्ला जोंनि बेयाव अमा बेदरखौबो बेहाय जानो मोनो। बिसोर बिसोरबो जायो ओ जों बर'फोर थांब्लाथ' हटेलफोराव थांबोला बिसोर बुङो अमा जानोना? आदा इदि बिदि होनो बि-बिसोरो औ औ आरो बे भुटानाव खम बिबां खम बे खम बेसेनावनो जौ बिसोरनि जौ बाना फोरखौ मोनो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जानायफोराबो ओ बेसेनफोरा बे-बिसोरनि ओ दिहुननाय बेसेनफोरा जोबोर खम। बेसेना नाथाय जोंनि भारत हादरनिफ्राय लांनाय बेसेन ओजा थांना एसे दामा बारा जायो।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
आरोब बेवहाय ओ एरैनो थाबायनो आरो बेरायनो जोबोर मोजां भु थाना ओ गारि मथर आबो ख खम बेहाय हाय हालायाबो खम थाबायनो एकदम सान थि सान्ति गोनां आरो बे जायगाया भुटाना बुंनो थांबोला न' जोंनि भारत हादरनिफ्राय सामफ्रामबो थांलाय फैलाय खामो मानसिफोरा भुटानाव। आरो खम बिबांनि बेवहाय ओ थाव मोनो पेट्रल मोननायनि थाखाय ओ सुबुंफोरा बेहाय सोनो थाङो थाव
नोंगौ नोंगौ नोंथां
आरो जों बे फुट भुटान हादोराव थांनो थाखाय जोंनो पासपर्ट आरि भिजा ओरि जेबो नाङा जों भटार आइडि बा पान आधार कार्ड खिन्थिबानो जों थांनो मोनो बेवहाय आरो लोगोसे आं बारा गोबाव जायाखै आं अरुणाचल रायजोआव थांनाङा आं अरुणाचलाव थादोंमोन औ अुणाचलावथ' आरो जोबोर गुसु बुंनो थांबोला ओ माइनास वान जिर' माइनास टु फर बेफोरबायादि जायो हर हराव बेहाय ओ बाखिफोरावथ' जिर' डिग्रि बिदिनो थाङो गोजौआव आं एसे गाहाय जायगायावनो थांदो अ आं बिथिं जोंनि अदालगुरि जिल्ला जानानै भैरबकुन्द थिं मोनसे गेट दं बे गेटथिं हाबनानै अरुणाचलाव हाबहैदोंमोन बेहाय बेयाव आं उरणाचल रायजोआव सप्तासे थाना फैदों आङो बेरायनो होननानै थांनानै आरो बेयाव अरुणाचलाव गथ' आरो अरुणचलि मानसिफोराथ' आरो जोबोर मोजां बुंनो थांबोला जोबोर अनसुला आरो बेहाय सिखाव डाकेट मानसियानो गैया बुंनो थाङोब्ला बे गामि गफा आरो बे गामि गफायाव ओ मोनसे जोंनि बर'फोरजों मिलायनाय बायदि मोनो आं मानो होनबोला अ बे अरुणाचल न'फोरा जोबोर गोजान गोजानाव दं खाथि खाथि खाथियाव नांद्रानाय नङा जेरै जोंनि बर'फोरनियाबो ओ जेरै हादानफोराव थाब्ला न'फोरा गोजान गोजान जायो खाथि खाथि नङा बेफोरबायदि अरुणाचल बेफोरबायदि गामियाव आं नुनो मोनदों आरो गो
औ आदसा नोंथां दावबायनायखौथ' आंबो एसे दावबायबाय दावबायनाया नाथाय ओ नुफेरै नुफेरै बुस्थुखौ आं नुनो मोनदों आरो दाव बायनानै ओ जेरैहाय माने आङो जेब्ला शिलंआवहाय निहुआव थांदोंमोन आरो
थां नोंगौ नोंथां अ
जों माखासे बुस्थुखौे लेखायावसो फरायनो मोनोमोन नङा होमबा बिफां लाइफांफोरखौ पाइन पाइन फिफां पाइन बिफां होननाय जों मोनसे फरायो जुग्राफिफ्राव जेब्ला जों फरायो पाइन पाइन थ्रि होननाय । बे बिफांखौ माने फरायनाय ल' मोनोमोन नालाय हाजो गोजौआव थायो ना मोनथि बिखौ जेनेबा गोजौ हाइ थायो ना मिथिगौ। बिनि उनाव जेब्ला आंनि बाव थाङो अब्ला आं बे बिफांखौ गिबि खेब नुनानै माने आं ओरैबायदि गोजोन्नाय मोनदों नोंथांना माने गोजोननाय खौ आं बुंनानै फोरमायनो हाया आरो नोंगौ जों फरायबाय थानोसै मोनो नाथाय जों जि जायगायावहाय जोंनि जायगायाव बे बिफांखौ नुखाया थांनानै आं जेब्ला नुदों जोबोद माने मोजां नांदों आरो माने गोसोआ जबोर खुसि जादों आंना माने बुंनानै बुंस' हाया बेबायदि नुदों आरो नोंथां आरो जोंहा आं जेब्ला गुवाहाटि नोगोरमा दाउ जेब्ला दाउ माने बेरायफैदोंमोन आरोना नोंथां होनबा आङो मोनसे चिराख खाना होननाय दङ जेनेबा जु आं बेयाव हाबदोंमोन आरो आं बेयाव हाबनानै माने गोदोना गोलावखौ मा होनोमलाय जिराफ ना मानोमोनलाय नोंथां बुस्थुखौ आं माने गिबि खेब नुदों आरो ओरैबायदि नुदों औ औ एकदमबारे माने बुस्थुआ स्टार्ट टिउ बाय खाथियाव थाङो अब्लासो खर'आ ओरै ओरै मावबाय खुगाया माने ओरै ओरै आरोखि ओमबासो ओनबाय अ एकदम बुंनानै बुंस'नो हाला माने गोथां बुस्थु लाइभ नुबाय जों बाहाय आं दोनै फैनानै नुबाय बिदि आरो आंनिया माने बे बु बेफोरबायदि नुबोबाय आरो आं माने बिराद गोजोननाय मोन्दों नोंथां। गोजोननायखौ माने आं बुंनानै फोरमायनो हाया आं बेसे गोजोन दों आरखि नोंथां मिथिबायना बिराद खुसि जाखादो आङो ओमफाय बिराद गोजोननाय मोनदों माने बुंनानै बुंस'नो हाया। आरो औ आरो बेवहायनो बि ओ रायनस-रायन'खौबो नुबाय आङो
अ गान्दा गान्दा
रायन'होना होमबा नोंथां?
औ इंलिसाव रायन' होनो जोंनि बर'आव गान्दा होनो बेखौ गान्दा।
अवान हान राइन होनलायनाया नङा ओमबा गं थरसे होनलायनाया बेखौ आं नुबाय औ नाथाय आङो बेवहाय फिसा फिसा नुदों आरो माने फिसा फिसा खौ नुनो मोनदों माने बारा गिदिर गिदिरखौ नुनो मोनाखै आरो बेवहाय आरो आङो बै नों जेरै बुंनाय बायदि आलदा हादोरावबो होनलायनाया आंबो भुटान होननाय जायगायाव थांबाय आरो नोंथां।
अ नंगौ नोंथां
थांनाय जायगायावहाय आं माने ओरै अवेस्ट बेंगल जानानै थांदों नालायश जयगाव जोंहाय फुनसिलिं उम उम माने बेवहाय आं मोजां मोनदों आरो मोनसेखौ आं मोनसे ओरैबायदि माने अबजार्भ खालामनानै फैदों माने सिमा मोनस माने बुसथु आ ओरै गेट बारनाय लोगो लोगो भुटाननि माबाया जायगा फोरा ओरैबायदि साफा माने ओरै बायदि साफा माने जोंनिया थानो समायखाया माने ओरैबायदि साफा दोननो बिथांमोनहा। आं बिराद मोज मोजां नुबोदों नोंथां बे पुइन्ट सिलिंआव हाबनाय लोगो लोगो आरो माने गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिदिनो लासैनो ओरै हाजो जिं हाजोजोंसो नालाय बिसनाथ' हाजोसो नालाय नङा होमबा नोंथां।
औ अ बिसिनि हाजो बेफोरबायदिनो औ मोनसे आं अ नोंथां आं मोनसे माने अबजार्भ खालामो मोनसे ओ बुस्थुखौ माने ओ भुटानाव जि ओ जि मम्फा सुबुं दं माबा दं उरणाचलावबो सेम सुबुंखौ मोननाय थाङो। आं नुदों आरो आरो उरणाचलावथ' हाजो गोजा एकदम गोजौ गाहाय गोजौ गाजौ हाजो गोजौआव थांनासो गामि गफा मोनो। न'फोरा गोजान गोजान सोरबा हाजो सायाव थायो लामा गैया भुटानावबो गामिफोराव बेफोरबायदिनो
औ नंगौ नंगौ नोंथां। औ दा बेयाव जेब्ला आङो कन्सिलिं ओमफ्राय जेनबा जयगंब फनसेल थांनो जेब्ला एसे दावखोयो गोजौआवहाय नोंथां। होमबा बिसिनि मोनसे म लिर ना मा होनो बि खौ आं नायबोदों आरो माने बिराद सान्थि बिराद मोजां नुबोदो आरो। ओमफाय बिसिनि आं बै स्टुदेन्टफोर जेनिखि सात्र'फोर बिसनि गाननाय बेखौ माने जों जेब्ला सिनेमायाव नायोमोन सावलेन कमफुफोर गेलेनाय बायदि नङा होनबा नोंथां बेबायदि ड्रेस गाननायखौ आं नुनो मोनो आरो।
अ बे बिसोरखौ बुङो जो-जोंथ' बर'आ बुंनाय सयनासि बुङो जों
औ।
इंलिसाव बुङोबा मंक।
औ बेफोरबायदिखो आं नुनो मोन्दों आरोखि। खिन्थु जों सानो माने बिसोर खालि सावलेन्ड गेलेग्रा नाथाय नङा। सासे ओ नर्मेल सोद्रोमा मे स्टुदेन्टआबो माने बेखौनो गानखायो आरो स्कुलावफोर थांनाय मानाय बिदि गानो होननानै आं मोन्थिबोदों आरो माने बेबायदि नङा माने बिदि गानबाथाय एकदम माने ब्रास थावलेन लाग्रा कुम्फु लाग्रा बेबायदि नङा आरो। बुस्थुआ बेखो बेरायनानै आं बेखो खौ मोनबोदों आरो नोंथां। आरो बिस नि लामाफोरावहाय बिराद मोजां नांदों माने जेब्ला गाखोलाङो गोजौआवहाय जोङो फुन सिलिङाथ' गाहायाव जाबाय नालाय एसे जेब्ला गोजौआव थाङो जोङो माने लामाया ओरैबायदि माने ओबो फि बिफां ओरैबो बिफां लामाया क्लिन माने बारा ट्राफिकबो जाया। बेलबो दामनाङा हन होनाङा। माने बार खोलो खोलो खोलो औ खोलो खोलो माने एसि नाङा। खोरखिया खुलिदो बिन्दास साफाखा नालाय।
एकदम माने पियर पियर बारखौ माने आरो गताय मिथिंगा जोंनो बुं
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ बिराद मोजां नांदों आरो बेवहाय थांनानै नोंथां। माने बुंनानै फोजोबनो हाया माने बे गोजोननायाथ' नों बेनो जाहैबाय नोंथां नङा ओमबा।
औ गोजोननाय आंथ' अरुनो अ नोंथां।
जाबाय दिनै बेसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां।
अ जागोन नोंथां गोजोनथों गोजोनथों नोंथां।